औ खोनादों नोंथां।
औ-औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना? खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ औ-औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
औ-औ ओ नोंथांजों हबा मोनसे टपिकनि सायावहाय खोथा सावरायनो हागोन ना?
सावरायजागोन दे नोंथां।
औ-औ ओ जोंना होमबा टपिकआ जादों ओ माने ओ जोंनि ओ बुहुमाव थानाय हा ओ दै बिनि सायावहाय माने ओ माबायदियै गोदोयो गोदो माबायदि मोन दायो आरो माबायदि सोलायबोदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना हा आरो दै होननानै बुङोब्लाथ' मिथि खायो नोंथाङाबो मोजाङैनो मा बुस्थु हा आरो दै मोननैबो जाहैबाय जनि मोनसे ओ मिथिंगायारि सम्द जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि सुबुं माहारिया बे मोननैल' नङा। गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि सम्पदफोर दं जायनि सायाव जोङो ओ सुबुं माहारिया जिउखौ खुंबोगासिनो दं आरो।
औ-औ
हा होननानै बुङोब्ला हायावनो जोंङो गसंनानै दङ हायावनो जोङो आबाद मावो। आरो ओ गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय। बायदि रोखोम खामानियाव जोङो हाखौ बाहायनाय नुयो आरो बेजों लोगोसेनो दैयाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। मा होनोब्ला हा आरो दै गैयाब्ला जों ङो दान्दिसेबो बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाया गोब्राब आरो। जोंहा आरो दैनि हेफाजाब ओ जोंनि जि जाग्रा आदार हिसाबै गोनां जोंनि जानाय आदारफोर जेरै ओंखाम बायदि रोखोमनि जाग्रा फिथाइ -सामथाइ ओ मुवा बेसादफोरखौ जोंङो बे हा आरो दैनि हेफाजाबावनो आबाद मावनानै बिफां- लाइफां बिफां जि हानिफ्राय रज'यो बेनिफ्रायनो जोङो फिथाइ- सामथाइखौ जानानै जों जिखौ गोदो -गोदायनिफ्राय दैदेनबोदों आरो। दा जोंङो ओ दैखौ गुबुन- गुबुन महराव मोननो हायो। जेरै जोङो गथा महराव मोननो हायो दैखौ लाव -लाव महराव मोननो हायो। ओ खफयै एबा गेस महरैबो जोंङो दैखौ मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो दैनि फुंखा होननानै बुङोब्ला जोङो अखा ओ ओमफ्राय लैथो -लैथोमा, दैमा -दैसा, निजोरा दैखर, फुख्रि बायदि रोखोमनि फुंखा फोरनिफ्राय जोङो दैखौ मोननो हायो। दैखौ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जेरै ओ लोंनाया बो लोंनाय जों गोनां खाथार जोङो दै लोङाब्लाथ' जों थांनानै थांनो हाखायानो। बेजों लोगोसेनो जोंनि जिउआव सान -फ्रामबो बाहायनाय हिसाबै जि- जोम सुनाय संनाय- खावनायाव बाहायनाय आरो बेबायदिनो आबाद मावनायाव बाहायो। जों बेजों लोगोसेनो ओ जोंनि गिदिर -गिदिर दारिमिन फोरावहाय ओ बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बेखौ सुनो एबा कलकखानिफ्राय ओंखारनाय जे लेखा मुंआ ओ लेत्ता बायदि रोखोमनि गाज्रि बेसादफोरखौ जोङो सुनो थाखायबो जों गिदिर -गिदिर लाारिमिफोराव आरो बेजों लोगोसेनो जोङो लैथोनि दैखौहाय संख्रि दिहुननाय बायदि रोखोमनि हाबायावबो जोङो बाहायनाय जायो। आरो दैखौ जोङो लैथो -लैथोमाफोराव गुबुन दाबसे ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम नाव एबा जाहाज सालायनानै थांनाय हिसाबै बिजों महरै बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। दा आङो बेखिनिखौनो बुंथ'नाय जाबाय। नोंथाङाबो हा आरो दैनि बागै जामिनसखौ फोरमायथिनो थाखाय
ओ जोंनि हा बार आरो दै होननानै बुङो जोंहा बे स मोनथामखौबो जोंहा थांना थाया जोङो हानि सायावनो। खोनादों ना जोंहा माने खोनादोंना नोंथाङा हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
जोंहा माने हानि सायावनो थांनानै दं आरो ना। ओ हा- हा होननानै बुङो -ब्लाथ' मोननो हायो जेरैब्ला बेनो आगषत मा बाराहा आरो हाजोनि हा हा गोजा हा आरो हा मा माथा हा बेफोरखौ जोङो ओ मिथिनो मोनो आरो लोगोसेयैनो बेफोरनि बाहायनायफ्राबो गुबुन -गुबुन आरो ना जेरै हामा माथाजों जोो गोबां बायदिसिना बिना महरनि ओ जोङो बानायनो हायो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि दिनावथ जोंहा बेफोरबायदि माने ओ दानि बायदि ओ खासिनि ओ खाराय ओ आरो स्टाइलनि ओ बिदिनो देबसे देबला बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो ओ जोङो हामा माथाजोंनो गोदोनि समावहाय दैहु बानायनानै बेवहायनो ओ संनानै जानाय ओ रुनानै जानाय बेफोरबायदिखौ ओ आगजुआव जोङो बाहायोमोन आरो। लोगोसेयैनो ओ गोबां दंबावो हामा माथानि ओ खामानिफ्रा जेरैनानै बुङोब्ला जोङो दानि बेलायाव नुनो मोन्दों जेरै मुरथि ओ इसोर ओ जेरै दुर्गा मुरथि कालि मुरथि बेफोरबायदि ओ मुरति दानाय बेफोरबायदि जोङो ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना। लोगोसेयैनो ओ हामा माथा बायदिफ्रावहाय ओ। ओ माइ आबादफ्रा गोबां मोजां मोजां जानायफोरखौ जों नुनो मोनो ओ माइ आबाद गय आबाद आरो गोबां गुबुन गुबुन आबाद फोर माने हामा माथाफोरावहाय जोबोद मोजां जायो आरोना ओ बेनि अनगायैबो माने ओ बालाहा बालाहानि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां ओ खामानि मावनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोंहा बुंनो हायो जे बाला अन्थाइ ओ सिमेन्ट बिदि लगायनानै जोङो गंसे इथानि न' बेफोरबायदि बिदिखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों जोङो ओ ओ गुबुंनाय दै एबा गाज्रि दैखौ जोङो ओ‌ हरनानै ओ बालाजोंनो सरो नालाय जोंहा ओ सरनानै जोङो लोंनो हायो आरो ना ओ सरनाया जादों ओ गोदोनि समावहाय जोंहा माने गोबां दैमा दैसानि दैफ्रानो माने गोबां मोजां मोजां गोग्गोमोन आरो ना नाथाय दानि बेलायावहाय जोङो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला दानि ओ बेलायाव जोङो गोबां ओ गाज्रि गाज्रि दैखौ ओ नुनो मोनसै बेनि थाखायनो माने जोंहा ओ दैफोरखौ सरनांगौ जानानै फैबाय ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ ओ बिदिनो हा गोसोम ओ हा गोजा बेफोरबायदियाव जोंहा गोबां ओ मोजां मोजां आबाद मावनाय जों नुनो मोनो आरो हायावनो जोंहा गोबां ओ गासिबो थांनानै दङ जेरै होनोब्ला मानसि दोमसि बिफां लाइफां ओ दाावमा दाउसा बायदि रोखोमनि एम्फौ एनला बेफोरबायदिया माने हानि सायावनो गासिबो थांनानै दं आरोना लोगोसेयैनो ओ दैनि बेलायावबो जोंहा ओ दै गैयाब्लानो बेफोरबायदि ओ जोंनि ओ बुहुमाव थानाय जिब जुनार दाउमा दाउसा ओ बिफां लाइफां बायदिफोरा ओ खौ जोङो नुनो मोननाय नङा आरोना एबा थांनानै थानो हाया दै गैयाब्लानो ओ दैनि बेवहाय जोंहा ओ गोबां ओ दै फाननानैबो जोंहा गोबां रांखावरिफोरबो मोननो हायो ओ दै दैखौ बेयाव मोनो होननानै बुंदों। अब्ला जोंहा दैखौ जोङो ओ मोजां दै एबा लोंग्रा दैखौ जोङो हा सिंनिफ्राय ओ बरननाय जायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो हा सिङावहाय जोङो गोबां बिदिनो बिस फुट त्रिस फुट ओ थिबखल गायनाय बा बरिं बहायनाय एबा दैखर खुरनाय बायदिनि गेजेरजोंहाय जोङो ओ हा सिंनिफ्राय जोंङो गोग्गो दैखौ सायावहाय लाबोनो हायो आरोना मानोना नि सायाव थानाय दैफ्रा माने गोबां गाज्रि गाज्रि ओ लोंजायै जाजोब्बाय बेनि थाखायनो माने जोङो ओ गोबां गोथौ गोथौ सिंनि ओ जेरै त्रिस फुट ओ बिदिनो फसिस फुट बायदिनिफ्राय जोङो दै बोखांनानै लोंनांगौ जायो आरोना ओ दैखौ जोङो गोबां ओबेफोरबायदिनो ओ फाननाय बायदियाव बाहायनाय जायो जेरै दाथ' जोङो नुनो मोनदों ओ बथलाव सोनानै फानो बेफोरबायदिनो ओ गोबां गिदिर गिदिर बथल बायदि बायदिफ्रावहाय जोङो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ नाथाय ओ दैनि बिबाङा जोंनियावहाय गोबां आरोना बुहुमावहाय जोंहा ओ बांसिन साग्लोबसारनानै दङ ओ बांसिन साग्लोब सारनानै दङ होनोब्ला जोंहा दैयानो माने ओ ओ स्निजिसे जौखोन्दोआनो माने दैयानो गोजाखा आरोना बेनि थाखायनो माने जोङो ओ दैखौ माने गोबां ओ उनावहाय इयुनावहाय माने जोंङो दै दैजोंनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय भुगिनांगोन आरो ना। इयुनाव माने जोंहा दैजोंनो माने गोबां खस्थ' जायो ओ बिनि थाखायनो माने दैयाबो गोबां ओ लेथ्रा जानो हमबाय लेथ्रा माबायदि जादों होननानै बुङोब्ला जोङो दानि जुगावहाय बुंनो हायो जे ओ मानसिनि ओ बाहायनाय जेरै ओ प्लास्टिक प्लास्टिकनि बेलायावहाय प्लास्टिक गारनाय ओ मैगं थाइगं ओ लाबोनानै प्लास्टिकखौ माने दाबसे जायगायाव दोना ला सेनो ओ जाहा दाहा हाखरला दैमा दैसा बेफोरबायदियाव गारनाय आरो ओ ओ दै मेथाइ पेकेट बायदि बायदिफोरनि आरो लोंग्रा बथल आरो ओ बिदिनो ओ थाव गोथांनि बथल आरो फेपसि बथल बायदिफोरखौ जोंङो जानला मोनला दै बायदिफोराव गारनाय आरो लोगोसेयैनो गोबां रोखोमनि ओ दारिमिन बायदि बायदिनिफ्राय ओंखारनाय ओ गाज्रि दै बेफोरबायदियाव माने जोंनि दैया माने ओ गाज्रि जादों आरो ना गाज्रि जानो हमदों बेनि अनगायैबो जोंहा ओ हा गाज्रि जानाय एबा हा गे ब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा दा बायदियाव जोंङो नुनो मोन्दों जे ओ मोनसे आबाद मावबानो जेरै बानलुनि आबाद आरो माइनि आबाद आरो बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुननि आबाद जेरै ओ जोगोनारनि आबाद ओ थाइबेंनि आबाद बेफोरबायदियाव बाहायनाय माने रासनारि हासार जेरै इउरिया हासार आरो गोबां रोखोमनि ओ एम्फौ थैनाय एम्फौ जायैनि ओ मुलि बेफोरबायदि सारनायावहाय माने हाफ्रा गोबां ओ गाज्रि जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना लोगोसेयैनो माने
नोंगौ
दासिमाव जोंहा ओ हा दै आरो बेफोरबायदिनिओ सोलायनाय होननानै बुङोब्ला जोंङो गोदोनि समफ्रावहाय माने जेबो ओ रासनारि हासार बायदि बायदिफोरखो जों बायनायखौ जोंङो नुनो मोनामोन आरो बेफोरबायदिनि ओ प्लास्टिक बायदि बायदि ओ दारिमिन बायदिनिफ्राय ओंखारनाय ओ दैफोरखौ जोंङो ओ नुनो मोनामोन गोदोनि दैफ्रा माने जोबोद मोजां गोग्गोमोन आरो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरै हानि बेलायावहाय जोङो रासायनारि हासार बाहायनानै जोङो हाफोरखौ ओ गोबां गाज्रि खालामबोदों आरो ना
औ औ
बेनो माने ओ दैनि बेलायावबो बिबदिनो जोंङो गोबां ओ सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि दिनावहाय जोंङो माने ओ दैमा दैसानि दैफोरखौनो माने ओ साफायै लोंनो हायोमोन नाथाय बेफोरबायदि गैला दानि जुगावहाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां होमबा नोंथांजों ओ दै आरो हा आरो दैनि सायाव रायज्लायनो मोननानै खोनादोंना नोंथाङा औ औ